औ।
हेल'
मोनाबिलिनि गोजोन हामब्लायनाय नोंथांनिसिम जासि हरनाय थाबाय।
नोंथांनिसिमबो।
औ जों दिनै मोनसे टपिक लानानै रायज्लायगोन। बे टपिकआनो जाबाय जों आबादनि सायाव रायज्लायगोन।
औ।
जों बयबो बेबायदिनो दैज्लां बोथोराव जों सुबुं माहारिया थांना थानायनि थाखाय जों आदारफोर बेबायदि गायनाय फुनायफोरखौ जों नुनो मोनो दैज्लां बोथोर समायाव जों बयबो सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै जों बयबो बे आबादखौ मावनाय जायो आरो सेंग्राफोरा बेबायदिनो
दुब्लियाव बेबायदि हालि एवनाय आरो ओ खोथिया फोनाय आलि दाननाय आलि खोनाय बेबायदि खामानिफोरखौ मावो जों ओ बेबायदि नुनो मोना आरो सिख्लाफोरा बेबायदिनो माइ गायनाय बेबायदिनो गोबां खामानिफोरखौ जों मावनायफोरबो जों नु-नुनो मोनो। मानो होनोब्ला जों बेबायदिनो दैज्लां बोथोराव जोङो जोंनि जानायनि उदैनि थाखाय जों बेबायदिनो आबादफोरखौ जों बुथुमनानै लानांगौ नङाब्ला जोङो मेसें बोथोराव गोबांबो बिबायदिनो जोंहा जानो थाखाय जेबो आदार थानाय नङा।
माइआनो जोंनि थाखाय माइ माइयानो जोंनि थाखाय जिउनि मोनसे थांना थानायनि राहा। माइ गैयाबा जोङो थांनानै थानो हाया मानोना ओ माइआनो जोंनि थाखाय मोनसे गिदिर जिउनि मोनसे राहा लामा। मानोना जों माइनिफ्रायनो माइखौ मोनो माइ माइनिफ्राय माइरं मोननाय माइरं मोननाय जायो आरो बेखौनो जोङो जानानै गोबां दिन गासै मानसिफोरानो जिउ खांबोगासिनो दङ। बे माइयानो जोंनि थाखाय मोनसे जिउनि राहा लामा आरो बे माइखौ गासै आसामावनो बिदि गायनाय फुनाय जायो जायनि जाहोनाव आसामनि मानसिफोरा गोबाङानो माइनि आबाद मावनानै दङ। आरो बे माइ आबादनिफ्रायनो ओ गोबाङानो रांबो खामायनो हायो आरो जोंनि जिउनि थाखायबो बेयो मोनसे राहा लामा। मा-माइ गायनायनि सिगां जोङो दुब्लिखौ हालेवना लाग्रोनाय जायो। आरो हालेवना हालेवनायनि उनाव जेब्ला दुब्लिया मोनो अब्ला बियाव खोथियाफोरखौ फोना होनाय जायो। खोथिया खोथिया उनाव रजनाय रज'खांनायनि उनाव बेखौ ओ सावरिफोर होनानै फुनाय जायो। फुखांनायनि उनाव बेखौ साननै सानथामसो थानायनि उनाव गायनाय गायनाय जायो गायखांनायनि उनाव बियो माइ सोमनायनि उनाव बिदि मोनो। आरो बे मोनखांनायनि उनाव बेखो हानाय जायो। आरो बेनि उनाव बेखौ हाखांनायनि उनाव रोगानानै बेखौ नानाय जायो जायनि जाहोनाव जोङो माइ गोबां मोननो हायो बेफोरबायदि खामनायनि जाहोनाव आरो बे माइ खोनो मिलाव लांनानै सौनाय जायो आरो बेनिफ्रायनो जों माइरंखौ मोननो हायो। माइ गैयाबा जोंनि जिउआ बिदि आस' खान्दा जागोन मानोना बे माइयासो जोंनि मोनसे जिउनि राहा लामा। बे माइनि थाखायनो जों दाहालागै थांनानै दङ। आरो बे माइनि थाखायनो जोंनि जिउआबो गोबां दि जौगासारनाय आरो बिदि मोजां देहा थासारिखो मोननो हायो।
औ नंगौ। मानो होनोब्ला जों सुबुं माहारिया बेबायदिनो
माइ नङाब्ला जोंनि थांना थानाय राहायाव गोबां बेबायदिनो खस्थ' जागोन बेखायनो जों आबाद मावनानै जोङो गावनि उदैनिखौ सुफुंनो थाखाय दि आबाद आबाद मावनाय जायो मानो होनोब्ला जोङो बे
माइखौ जों संनानै बेबायदि माइरं बेबायदि बाहायनानै जों संनानै जानाय जायो। मानो होनोबा जों सुबुं माहारिया बेखौ-खौनो जानानै थांनानै दङ बेखायनो जों साफ्रोमबो सुबुं माहारिया बेबायदिनो आबाद मावनाया जोबोद गोनांथार। बयबो बिदिनो सावरि बोलायनानै बेबायदि आबादफोरखौ जों मावनांगौ होनब्लासो जोङो बयनिबो ओ न'आव थांनानै जों सावरि बोलायनानै जेब्लायबो जों हेफाजाब होलायनानै जों खामानिफोरखौ थाबैनो जों फोजोबनो हागोन।
आबादखौ जोंनि आबादखौ जोंनि बिदि आसामाव आसामावल' मावा आरो बेखौ आबादखौ दानि जुगाव गुबुन गुबुन बिदि जायगायावबो आबाद मावनायखो जों नुनो मोनो। मानोना आबादानो मानसिनि जिउनि थांना थानायनि थाखाय मोनसे राहा लामा। आबादनि जोहैनो गोबां गिदिर निखावरिफोराबो बेफोरबायदि थांना थानायनि राहा लामाखौ मोनो। आरो आबादनि जुगिदिनो गोबां मानसिफोरानो बेखौ फाननानै बिनि न'खरफोरखौबो सलायनो हायो आबादनि जुगिदि गोबां मानसियानो बिदि सहायखो मोनदों। बे आबादखौ मावनानै
ओ जोंनि गोबां मानसिफोरानो सुंस'दों। गैयैनि समाव मानोना आबादानो जोंनि थाखाय मोनसे गेदेर जेब्ला मावो अब्ला एसे एनै खस्थ'खौ मोनो थेवबो उनाव बे आबादखौ फानफिननानै खस्थ'नि फिथाइखौ मोनफिननाय जायो। आबादानो मानसिनि थाखाय मोनसे गिदिर थांना थानायनि राहा लामा आबाद गैयामोनब्ला जोङो बिदि जानो थाखाय जोंनि आसामाव बेफोरबायदि मोजां आदारखौ जों मोननो हानाय नङामोन। जों बिदि आबादनि जुगिदिहैसो जोंनि आसामनि मानसिफोरा गोबाङानो बिदि सहायखौ मोनदों।
औ नंगौ। मानो होनोबा बे आबाद खालामनाय समाव गोबां बेबायदिनो दैफोरनि गोनांथि जायो बेखायनो जों दैज्लां बोथोराव बेबायदि अखा बिदिनो फैनायखौ जों मोननो हायो। नाथाय मेसें बोथोराव बेबायदि अखाफोरा खम फैनाय। खौ जों नुनो मोनो बेखायनो जोङो। दैज्लां बोथोराव बेबायदि बेबायदि आबाद खालामनायखौ जों नुनो मोनबोगासिनो। गोदो गोदायनिफ्रायनो दैज्लां बोथोराव बेबायदिनो आबाद खालामनानै दासिमबो आथि आथिखालनि मुगायावबो बिदि आबाद खालामनायखौ जों हालागै जों नुनो मोनो। बेखायनो जों साफ्रोमबो बेबायदि गावबा गावनि न'आव बे मानसिखौ लानानै जों फोथाराव थांनानै साफ्रोमबो सुबुंफोरानो आबाद खालामनाया जोबोर गोनांथार
ओ नोंगौ। आबादखौ ओ दैज्लांनि समावसो खालामनाय जायो मानोना मेसेङाव आबादखौ खालामनाय जाया मानोना दैज्लांनि समाव अखा हायो। ओ अखा अखा फैब्लासो दुब्लि हाफोरा गुरै जायो आरो अखानि थाखायसो हा गु हा गुरै जायो मानोना हा रानस्राव हा गोरायाव आबादखौ मावनो हाया। जेब्ला हाया अखा फैनानै सिखाङो अब्ला गुरै जायो अब्ला बेखौ एवनाय जायो। एवनाय एवनायनि उनावसो हाया गुरै जानानै बिदि मोनो बेयावसो माइखौ गायनाय जायो। मानोना रानस्राव बोथोराव बेबायदि माइखौ गायनो हानाय जाया।
औ नंगौ। जोङो आबादफोरखौ खालामनानै बेबायदिनो गोजान गोजान जायगाफोरावबो जोङो दैथायहरनो हायो। मानो होनोबा माखासे बिदिनो जायगाफोराव बेबायदि आबाद खालामनो हाया मानो होनबा दैनि आंखाल जायो आरो बेबायदिनो फोथारफोर बेबायदि गैयै हाजोफोराव बो बिदिनो जों खालामनायखौ जों नुनो मोना बेखायनो जों बय बेदिनो हाजो ओनसोलफोराव जों बेफोरबायदि माइफोरखौ जों दैथायहरनाय जायो मानो होनोबा बेयो समान जायगा नङा हाजो बायदि जायगायाव बेबायदिनो आबाद खालामजाया बेखायनो ओ बेबायदिनो जों बेफोरखौ जों दैथायहरनाय जायो। जोंनि बेबायदिनो बुरजा आबाद मावोब्ला जोङो न'आवबो थिनानै दोननानै आरो माखासेखौ जोङो बेबायदिनो गुबुनाव बेबायदि दैथायहरनो हायो बेखायनो जों आबादफोरखौ बारा खालामोब्ला जोंहानो मुलाम्फा जागोन।
उम।
जों दिनैनि जाहा दिनै बिबायदि रायज्लायनाया समा जानानै फैबाय बेखायनो जों दिनैनि सावरायनायखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय।
औ।